औ। औ हेलौ औ औ खोनादों नोंथां। औ खोनादों।
खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय।
औ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं?
दङ आंबो ओरैनो जिरायनानै।
अ।
नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो दङ ओरैनो जिरायनानैनो।
औ।
नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ मानि थाखाय कल खालामदों।
औ मोनथिनायाथ' मोनथिया देलाय बुंनानै होदो मानो फन खालामदोंमोन।
औ जोङो आं कल खालामनाया जादों जोङो दा बिबारनि बिबारनि सोमोन्दै एस से सावरायनो नागिरदों।
औ दे बुंलाय।
बिबार बिबार होनोब्लाथ' मिथिखागौ नोंथाङा। बायदि रोखोमनि समायना समायना बिबार दं।
औ औ।
बिदिनो जेरै बिबारफोरा न'फोरखौ समायना रमायनाजों खांहोयो समायना नुयो न'फोरखौ बिबारफोरखौ गायबाथाय।
औ औ‌।
बिदिनो बिबारफोरहाबो मुं दं गावबा बिदिनो बिबारफ्राबो मुं दं गावबा गाव मोनसे मोनसे।
औ अब्ला नोंथाङा मा मा
फोरनि बिबारफोरनि मुंफोरखौ
अ अ मोनथिनायाथ' बांद्राय एसेबो मिथिया हब्लाबो मिथिगौ आरो एसे एला। मोनफा मोननैखौ मोनथियो नङा होमब्ला नोंथां।
ओ माखासे न'फोराव गायखायो नालाय न'फोरावनो थाख थायो नालाय बिबारफोराथ'। आरो माखासे गारदेनफोर दं समायना समायना बिबारफोर गायना दोनो नार सारिफोराव।
औ।
नारसारिफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनानै न'फोराव गायनो हायो जेरै बागानफोर बानायनो हायो समायना समायना गायनानै न'फोरखौ जोंखांहोनो हायो समायना नुखां होनो हायो आरो ना नोंथां।
अ अ।
अ। इदिनो नोंथाङा माखासे बिबारफोरनि सोमोन्दै एसे खिथादोदे होमबा।
औ गिबियावनो आं बुंग्रोनोसै बिबारा बायदि गाबनि थायो नंगौ नोंथां‌। आरो गोबां गोबां बायदि रोखोमनि मोजां मोजां मोजां मोजां मुंनिबो बिबार दङ जेरैहाय गिबियावनो जोंहा बिबार होननानै बुङोब्ला जोंहा गलाब बिबारा फार्स्टआवनो थायो नङा होमब्ला नोंथां। गलाब बिबार, फामे बिबार, जबा बिबार। बिदिनो दानाथ' गोदान गोदान बायदि बायदि रोखोमनि बिबार ओंखारदों नङा होमब्ला? गोदान गोदान मुंनि जायफोरा जाहैबाय बिराद नुनायावबो समायना मुंफोराबो समायना बिदिनो ओ मा होनो ओ ओ बाराथ' मिथिया बिदिनो मा होनगोन बेफोरखौ ओ गेन्दि बिबार। आरो समायना नुनायावल' बाहायनाय जाया नोंथां बेफोरखौ बिबार फोरखौ गोबां बायदि खामानिआवबो जों बाहायनो हायो नङा होमब्ला? जेरैहाय जोंनो बिबारखौ मानो ओ गे जेनेबा गोथारनि मा होनगोन बेखौ बिबारा गोथारबो जायो नङा होमब्ला नों थां जों बेनिखायनो थानसालिफोराव इसोर सिबिनायाव जोङो जाय खौ लानाय जायो।
औ।
औ। बिदिनो जोङो मन्दिरफोराव थाङोबोला जोङो बिबार लानानै थाङो नङा होमब्ला?
औ नोंगौ नोथां।
औ औ बिदिनो आरोबाव मा होनो ओ मन्दिरफोरावबो लानानै थांनाय जायो बिदिनो हाबाफोरावहाय खैना बर होननो गानहोनो थाखाय जोङो बिबारनि माला सुनाय जायो औ आरो बि
माखासे सारनायबो जायो फुजायावबो बाहायनाय जायो आरो बिबार होनोब्ला जोङो दानिया दख'नाफोरावबो बिबार थायो दख'नाफोरावबोथ' बिबार नङाबा समायना नुवा। आं बायदिेरखोमनि दखनायाव बिबार एरनानै गानजायो जेरै सुनानैबो गानजायो।
औ आरो ओ खैनाखौ साजायनायावबो जोङो खैनानि खानाय पिथर'हाय बायदि बायदि रोखोमनि जोङो बिबार थुनानै होनायखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जोङो खना खनला हाबाफोरावहाय ओ खैना जनाय जायगायावहाय जोङो बिबार जनाय जायगाखौहाय जोङो बिबारजोंनो साजायनानै समायना खालामनाय जायो। बा ओ बिदिनो खना खनला हाबाल' नङा जोङो न'खरावबो जोंनि न'आवबो लांगोना मोखां बा लामा बायदिसिना बे नख'रावबो जोङो गायनानै जोंनि न'खौ बिदिनो बिबारजोंनो जोङो साजायनो हायो। मोजां नुनो थाखाय जोंनो न'आ न'आ साफा जालायनाङा नङा होनब्ला नोंथां खायसे खायसे जोङो साफा सुफ फायै लाखिबा लारि लारि जोङो खारि खारि बिबारफोरखौ गायनानै होयोब्ला बे बिबारजोंनो जोंनि न'खौबो समायना नुफालाङो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ।
आरोबाव जोंहा माखासे ओंख्रि जानाय बिबारबो दंबावो नोंथाङा मोनथिगौ ना?
औ।
होब्लाथ' थास' बिबाराबोथ' जोंहा बिबारावनो गोगलैयो नङा होमब्ला? थास' बिबारखौबो जोङो ओंख्रि जायो आरो बिदिनो अ मुथ्रु बिबाराबोथ' बेबोथ' बिबार बेखौबो जोङो ओंख्रि जायो। आरो बिदिनो जोङो खारुं खान्दायनि बिबारखौबो जोङो ओंख्रि जायो। आरो गाम्बारिनि बिबारखौबो जोङो ओंख्रि जायो अनलाजों बिराद गोथाव जाथारो बियो नोंथाङा जाफेरबाय दा?
मा माखौ होनदों नोंथां?
गाम्बारिनि बिबारखौ नोंथाङा ओंख्रि जाफेरबाय ना?
गाम्बारि बिबार ओहो आं जाफेराखै।
औ बेखौ अनलाजों जानाय जायो बिराद गोथाव जायो बेयो। औ आरो आरो खायसे खायसे ओ जाथेसे बिबारा जोंहा बे जबा बिबारा जोंहा खानायाव देग्लिनानै लायोब्ला जोंनि खानाया मोजां जायो फिस्ला जायो। आरो गनायफोरा गगायो। बिदिनो जोंहा काटन्टा फुलखो सोरहाबा जुदि मेगन गाज्रि जायोब्ला बे गुफुर गुफुरा कार्टन था जायखौ जोङो जोंनि आफा बोराइ बाथौखौ फुजिनायाव जोङो बे बिबारखौ लानाय जायो।
माबायदिखौनोमथाय इदि गुफुर गुफुर फिसा फिसा बिबारा नामा?
फिसा फिसा गुफुर गुफुरा बे खााथन्था बिबार।
औ।
बे बिबारखौहाय जेनेबा खाय सोरहाबा मेगननि एसे प्रब्लेम जायोबोला मेगनावहाय ओ एखनब्ला एखनब्ला सम सम मेगननि बेमार फैयो नङा होमब्ला? मेगनावहाय फिसा बेदरफोर जायोब्ला एबा मेगनफोरा गोरजा जायोबोब्ला बे खााथनथा बिबारखौ लायनो ओ सिफ्लेनानै बेनि रिसिखौ मेगनाव सेबनानै लायोब्ला लायनो मेगना मोजां जायोनो। बिदि होननानै गोदोनि आबै आबौमोना बुङो आरो। आरो आंबो आंबो बिदि खालामना नायनानै प्रमानखौ मोननाय जादों नोंथां थारैनो बियो जोंनि मेगननि थाखाय जोबोद मोजां मार।
मेगनखौ जुदि नोंथाङा एसे बोरैबा उसुबिदा मोनबाय थायोब्ला बेखौहाय जोङो ओ
माने बे बे बिबारखौ फोनबाथाय मोजां जायो आरो।
औ औ बे बिबारखौ सिप फ्लेनानैहाय एबा देग्लिनानैहाय बेनि रिसिखौहाय फोननानै लानांगौ आरो मेगनाव।
अ।
अब्लाना मोजां जायो होननानै बुङो आरो मानसिफोरा।
थिग बिदिनो ओ औ ओंख्रि जानाय बिबारखौबोथ' आं बुंखालांबाय नोंथां।
अब्ला आरो मा होनबावो बिबारखौहाय माबोरैहाय गायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
बिबारखौ जोङो बिबार फुलि लाबोबाय। बिबार फुलि लाबोनानै जोङो हाखौ मोजां हाखर खुरनानै हासार एसे मिक्स खालामनानै गायबाथाय मोजां जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
नोंथाङा बेलेग गायो नामा ओमफ्राय दै एसे लुनानै होबाय। थांनो थाखाय मोजां जानो थाखाय थांना थानो।
औ औ औ हासारखौथ' हासार आरो दै बेबोथ' बिबाराबो जि बुस्थु नङा होनमब्ला दै हासार जों जेरैहाय आद दार जानानै थांना थायो दै लोंनानै थांना थायो बिसोरनोबो दै आरो हासारखौ नांखाथारगौ।
औ।
औ औ बेनो आरोना नोंथां। औ औ।
बिदिनो गासैनोबो थांना थानो थाखाय मोनसे मोनसे बुस्थु नांगौ आरो ना। बिबा फोरनो जैरै हा हासार मानसिफोरनो जेरै आदार इदिनो। गासैनि थाखायबो मोनसे मोनसे
औ औ। अब्ला आंथ' बांद्राय बिबारनि मुं मोनथिया नोंथाङा मोनथिगौबा इसे फोरमायनानै होलाय।
बिबारनि मुंफोरा जा बिबारनि मुंफोरा जाहैबाय इदिनो गलाब बिबार, जबा बिबार, फामि बिबार, बेनिफ्राय गेन्दा बिबार, गन्दराज बेनिफ्राय आरो बिदिनो लिलि आरो सानफ्लाावार। सानबिबार बे बेनिफ्राय दालिया।
औ औ दाना माने औ। दाना माने बायदि रोखोमनि बिबार दिहुननायखौ नुनो मोनसैना नों थां नार्सारिफोरावहाय जों बायदि रोखोमनि बिबारखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ।
बायदि रोखोमनि मेला समायना रमायना बिबारखौ जों नुनो मोनो आरो दानिया प्लास्टिकनि बायद दि नुलायलाङो मोजां मोजां समायना समायना।
औ औ नोंथाङा गोसोम गाबनि बिबार नुफेरबाय नामा?
गोसोम गाबनि बिबार इदि मोगथाङाव नुफेराखै खिन्थु प्लास्टिक जों बानायनायफोरखौ नुनो मोन्दों आरो बायनायफोरखौ।
औ औ औ औ अब्ला बिदिनो नुफेरनाय इदि बिदिथ' आङो रियेलाव नुफेराखै मबाइलावहाय नुदो आरो गोसो गोसोम गाबनि गलाब बिबार दङ। जे नुनायाव बिराद समायना नुयो आरो।
अ।
बिदिनो ओ बायदि रोखोमनि बिबाराथ' गोबां
नोंथाङा होमबा मा मा मा मा गाबनि बिबार नुनो मोनबाय?
आङो बिदिनो गोजा, गलाब, गोमो, गुफुर आरो खमला गाबनि बिदिनो गेहु कालारनि ओ ओ बेनोसै।
औ।
औ बेफोरनो आरो।
उम।
नोंथां अ अब्ला नोंथां जोंहा दिनैनि बे सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नामा?
औ दे नोंथां जोंना समाबो जाफैबाय नालायथो नोंथांनिफाय मा खोथा मिथिनानै गोजोननाय थाबाय। दे नोंथां होमबा दोनथ'लायनोसै गोजोनथों।